बिलिनि खुलुमनाय जासिहर बाय।
औ दे नोंथांनिसिम
ओ औ दायो रायज्लायगोन जोङो मैगं थाइगंखौ गायनानै माखासे सुबुंफोरा ओ जिउ खुंलांनो हायो। बेनि सोमोन्दै।
जागोन दे।
औ नै दिनैनि जुग जुगाव बा दानि मुगायाव बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै जोङो जिउ खुंलांनो हायो। मानो होनबा आबादारि फोरा माइ गायखांनायनि उनावहायो द' दाना द' दानखौ ओरैनो थानाय बायदि जाहैयो। बेखौनो लानानै बिथांमोना ओ मैगं थाइगं गायनायाव माने मुखुब जानानै थायो।
औ जायो।
थाइबेंनिफ्राय लानानै सबाय बिमानि मैगंनिफ्राय लानानै भिन्दिनिफ्राय लानानै बानलुनिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंखौ नै दा गायगासिनो मानसिफोरा। बेनि बागै जानांगौ नोंथाङाबो मि थिगौ।
औ मिथिगौ ओम। बे मैगं थाइगंनि अनगायैबो माखासे ना आबादबो मावबावो जेरै थरमुस जुखाम ना बेसर आरो दंबावो बिदिनो गोबां जोंनि मेसेंआव मावो ना ओम
बायदि रोखोमनि गायनाय जायो। आरो जों दैज्लांनिखौ सा-सानहरोब्ला ओ दा समा थ' माइ गायनायनि सम। फोथाराव बांसिनानो। दा मुखुब जानानै थायो। आरो गोबाङानो खोथिया फोनायाथ' जाखाबायानोखा। सोरबा सोरबा बर' बर' माइ गायनाय जाबाय। सोरहाबा सोरहाबा दा नैबे दा मोनसे फोरबो बायदि दंना जेहेतु नाथाय थाइफुनाय समाव बा मोनफुनाय समावहाय आमथिसुवा होननाय मोनसे थायो।
औ।
बे जोबखांनायनि उनावहाय खायफा खायफाया गाव हालौवना दोननाय जिखिनि हा बेवहाय माने गायनायखौ जागायजेनसिगोन आरो।
औ जागोन। गासै।
औ आरो जागायजेननायनिबो जाहोना बे जानो हागौ मानो होनब्ला गोबां जायगायावनो दैनि थाखाय सुबिदा नङा।
सुबिदा नङा औ।
औ सोरबा सोरबा अखाखौ लानानै नानै नेगासिनो। आरो बबेबा बबेबा जायगा याव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैजों दा गायनायजों सुरु जागासिनो दं आरो। जानांगौ नोंसोरनिथिंबो जानांगौ। गायबाय जानांगौ।
औ जोंनिथिंथ' दैया एभेलेबेल मोनो बेफोरबायदि अखानि गोनांथियानो गैया आरोना। खायसे खायसे जायगायाव बिदिनो अखाखौ नेयो ना अखा अखा गैयाबा माइ गायनो हाया। बेबायदि थासारि दं आरोना। ओरैनोथ' जोंथिंजाय बेफोरबायदि प्रब्लेम प्रब्लेम गैया माने दैनि अभाब गैया आरोना गोसोबायदि नों अखा हायाबाबो माइखौ गायनो हायो आरो दैया मानि एभेलेबेल फैखायो आरो ना बिदिनो जाम्फै बा दंग' बेबायदि जावनानै लाबोखायो आरो ना।
औ औ थारैनो, माने बैफोरबायदि जायगायाव दैनि सुबिदाया खम जायो जेरावनाखि जोंनि आ फां एरिया माने जों ओ ओरै खोला एरियायावहाय बांसिन जानो नागिरो मानो होनब्ला बि सिनाव जाम्पै नि बा दंगनि सुबिदा गैया नालाय बिसोर माने अखाखौल'' आसायाव थानानै माइखौ गायनो थाखाय जुजियो आरो। बैनि थाखाय आबाद गायनायाबो बबेबा-बबेबा खम जालांबाय
खम जालांबाय औ
बिनि अनगायै दायो ना गोरान खेथि मावनो लाबाय बिसोरो मानि बेफोर दै गैयिनि थाखाय ना, माखासे जायगायाव जेरै बिदिनो जेरै मा मा माखासे जेरै साहा बागान खालामबाय, बिदिनो थालिर ना बिदिनो नारें बिदिनो गय बिफां बायदिसिनानि आबाद मावनानै जायोसै आरोना आथिखालावहाय माय मानि दैनि आंखालावहाय माने गोजौ गोजौ हायावथ' दै नांगौ जायोना लाय ना माइ गायनोबाथ' ओरैनो जोंनो दैनि गोनां थि जाथारो औ। बेनिखायनो माखासेफ्राव मा मानसि। फमाने गय गायनानै बा गुबुन आबाद मावनानै जाबोगासिनो आरोना। माइनि अनगायैबो माइ आथिखालाव आरो। आथिखालावथ' गासिबो जोंबो माने बिजनेस मावबानो बा गायबानो जाखायो नालाय ना। एसेबाबो खस्थ' खालामबानो बा माखासे ए मेडिसिन बाहायबानो। हासार बाहायबानो ना गासिखौबो होनो हायो। ओ बेखायनो आबाद मावनानैबो गोबां सुबुंफ्रा आथिखालावहाय माने जौगाबोबाय बा रां खामायनो हा बायना। एसेबाबो बेखौ नुनो मोनदों आरोना। नोंथाङा बुंदो मा मा होनो आथिखालावहाय ज आबाद माव
आङो आंनि नोजोरावहायो दा आबाद मावनायजों ओरैबायदि जौगानायखौ नुनो मोनदों मानो होनबा। गोदोनिया। मावनाया दानि बायदि नंलिया।
औ।
गोदोनि गोदोनि दिनावहाय जोङो गोबोरखि हासार हासार बा बायदि रोखोम बिलाइ बायदिसिनानि सेवनायजोंसो माने मैगं थाइगंखौ गायनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव। माखासे ओरैबायदि। रासायारि मुवा फैबाय। हासार। फैबाय जाय हासारफोरा बिफांनिफ्राय लानानै बिबारनिफ्राय लानानै आरो फिथाइनिफ्राय लानानै ओं। माखासे मुलि ओंखारनो हम बाय आरो। बैफोरखौ होनानै दानि आबादफोरा माने आगोल नि समाव जेसेबांनाखि फिथाइ मोननांगौमोन। बिनिख्रुइबो। बांसिन माने फिथाइ सामथाइखौ मोननो हाबाय बाय जायनि जाहोनाव बिथांमोनहा जे आबाद मावदों बिनि फि थाइखौ मोजाङैनो मोन मोननो हादों होननो बेखौ आं नुहुरो आरो।
औ नंगौ उम थारैनो आथिखालाव ना गोबां मेडिसिन बाहायनानै ना मानि आबाद फोरखौ थिखोनो हायो बुरजा बुरजा बेजों लोगोसे ना बेफार फालांगि खालामनानै न'खरखौ मानि सुंथानो सुंथागासिनोबा सुंथानो हाबाय ना मानसिफ्रा सिगाङावथ' बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनानै बेफोरबायदि मानि न'खर गंसेखौ सालायलांनो हानाया गोब्राबमोन ना। गोदोनि समाव आबाद मावनानै न'खर गंसेखौ सालायलांनाया गोब्राबमोन आरो आथिखालाव नाथाय आबाद मावनायजोंबो गंसे न'खरा जौगागासिनो बेखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ थारैनो सैथो लोगोसेयैनो मैगं थारैगंनि अनगायैबो ओरैबायदि माखासे फिथाइ सामथायाइबो ओंखारबाय जेरावनाखि गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै थाइजौनिफ्रायनो लानानै जेरैहाय नै दा ड्रागन फिथाइ बेखौथ' खोनादों जानांगौ बेनिबो गोबाङानो गायदों आरो बेजोंनो बेनि फिथाइनि जिहेथु ओ फाननानै जिखिनि रां मोनो बेफोरजों न'खर सामलायनायाव ओरैबाददि जौगानाय लाबोदों आं बेखौ नुहुरो
औ औ नंगौ
बेनि अनगायैबो जिहेथु बायदि रोखोमनि मैगं थारुनानो हमनानै ला थारुनफोरखौबो दानि जुगाव एसे बिबांनि गायलिया ओरैबायदि बुरजा गायो। जे नैजिबा बिगा थामजि बिगा बैफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि था-थास' गायनानै ओरैबायाददि रां आरजिनो हायो बेखौ जोङो माखासे ओ इउटुबसआनो जा बा ससियेल मेडियायाव जोङो नुनो मोनो नाथाय बेनि अनगा अनगायैबो जोंनि मेगननि नोजोरजोंबो नुनाय दं आरो।
बेयो मानि‌ दा आथिखालाव मानि बेफोर मैगं थाइगंफोरखौबो गुबुन जायगायाव हरनो हानायनि सुबिदा जाबायना बेनि थाखायनो मानि जों मैगं थाइगं गायनानैबो जौगालांनो हादों आर ना गोदोनि समावदि बेफोरबायदि मानि मैगं थाइगंखौ- खौ गुबुन हादराव बा गुबुन जायगायाव लांनायनि खाबु गैयामोन ना बेनि थाखाय मानिे गोदोनि समाव आबाद मावनानै बा मैगं थाइगं गायनानै न'खर सामलायनो हानाया गोब्राबमोन आरोना
औ नंगौ थारैनो। गोदोनि जुगाव बा गोदोनि मुगायाव ओरैबायदिबो खमि दंमोन मानो होनब्ला जेरै दा जोंनि आखाइ आखाइ मबाइल फन थायो बा जानबुं थायो। बेफोरजों बेफोरनि जगाजगजों जोङो मैगंआनो जा बा माइयानो जा बा फिथाइ सामथायाइयानो जा बेफोरखौ गुबुन हादोर बा गुबुन रायजोआव ओ दैथायहरनो थाखाय जोंहा जेबो कन्टेक्ट गैयामोन जानांगौ बेनि थाखाय माने गोदोनि मुगायाव मैगं थाइगं मावनाया खम होननानै आं बेखौ नुहरो बा सानहरो आङो
औ नंगौ।
थारैनो नै दानि मुगायाव साख्रि बा माखासे ओ खामानिखौ नायागिराबालानो
औ
आबाद मावनाय बा मैगं थाइगं गायनायाव जुदि गाव खुनुम मुखुब खालामना दोनोब्ला आं सानो जे साख्रि मावनायनि ख्रुइ आबाद मावनाया साबसिन होननानै।
औ नगौ उम थारैनो नंगौ।
होमब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ जागोन दे।
औ दे